औ होन नोंथां।
बोरै दं आसोल?
है दंला बायो नै ओरैनो गोदाव सोरावनो।
अ जोंहा राइड खामनो थांनांगौमोन ना।
राइडाव?
औ एसे काश्मिरफोरथिं।
थांजागोन नोंथां।
औ।
मास मोनसे थाना होलांसै र' फैसा ज
औ जाथारलाना बेरायनायानो जाथारला माथो गोबाव जाथारबाय लोगोफोरजों।
कास्मिराव होलांसै होमबा र'।
औ फास फास बानाय नांगोन नामालै?
जानो फासखौ बानाय नांगोनदांथ' आरो फास बानाय नांगोनदां।
अ।
फास्स्टआवबो लागोनलाय फास सस लागोनलाय फास्सआवबो।
बिसिबां गोबावसो नांगोनथाय गोबावजोंना थाब जायो फासआ।
फासिखौबो। सप्तानैजोंसो जागोन खोमा सप्तानैसोआनो जायो खोमा आचसा।
अ एसे गोबाव लायो माथो होनबालाय।
उम बायाथाखना आरो।
औ।
साबेसे थांगोन फ्राय थांनायालाय।
थांनायाथ'। लोगोफोरा सोरबा सोरबा थाङनो होनदोंमोन दा गद जाथ'वबाय र' फिक्स जाथ'बाय।
फैसााब आखायाव दा बारा गैथ' आरो' फैसा।
औ फैसाखौथ' एसे नांगोन नांनायाथ' पन्सास। जांगोनना। दा इयाव जानाय लोंनाय थावनि थावआबो थ।
आरो रुम बारा मा फैसा। फोथा होनांगौ फैसायानो गोगोम थांगोन ना फैसायानो दा इसिम फैसायानि गोथां।
औ बेरायनांगौलै बि बेरायनायाव माने ब्लक बानायफानांगौ।
ब्लग भिडिअ' ब्लगार जानांगौ ने।
गौ होनबाना इनकाम जायो आरो।
उम।
लस जाया माने बेरायनाया।
नोंथाङााथ' थुदुंखायोदा माथे।
औ दङ माथो पलिउसानो बारायथेरा। उम माबा जाबाय फाइभ के जाबाय।
सारके बिसफ्रा थाङो दाना एसे।
उम जानायाल गैलालै नांथाबायसो बारायनो थेरला
उम।
मा होनदों।
इउटुब खुलिसै आंबो होनदां।
अ खुलि खुलिनांगौ आंबो मोनखांबाय इ दस हाजार पास हाजार इदि मोनखांबाय आंबो।
औ उइद्र बानायग्रा जानसै रं आंबो एबार।
फेसबुकआव आंबा मोनखांबाय फेसबुकावबो मोनखांबाय।
फेसबुकाव मोनदाना नोंथां।
औ फेसबुकजों इन्सटाग्रामजों लिंक खालामना लानांगौ थाब भाइरेल जायो।
ए। मिथियाना आंबो एबा खुलिनोसै र आंबो चेनेल।
औ।
मोजां ना खबर सबर।
खबरालाय बरथमान मोजाङानो। थांयालाय। हेलौ।
ओ।
बोरै होनदां नोंथाङा खबरा।
ए मोजां आंनाबो गेजेरावनो दंथयो।
औ। दा ओम बाइकफोराबो सारभिसिं। आहाबो नागौमोनलै बाइकफोरखो होनदां
ए आं दाख्लिसो सारभिसिं खालामदों
ए
ओ थांनो थांनोसैबा खेबसे नायनो होनांगोन होनबाबो
ओं बेफोर सारभिसिं खालामाबा थांनो हानाय नङालै बेयाव बाइकआनो गाज्रि जानो नागिरो
ओमफाय ना बिदि रेन्सफोर नांगोन माबा माबि नांगोन ना गाज्रि जाना होबा बाइकफोरा
बिदि माने बाइकफोरनि इसे गोरों इसे इदिखौ सासे मानसि लांफानांगोन
ब्रेकसौ गोदान होनांगौ मबाइल सोलायनांगौ ब्रेक बानायनांगौ
औ औ सम फैग्रोथोंसै ओफ्राय थांसै
सम फैग्रोथोंसै ओ
ओं
बिदिनो दस जनसो जालांनो हागौ खोमालै
दस जन
औ नोंसिनिजों साबेसे थांगोन औ औ बिदि साइसे सानैजों साइस सासे सानैजों थांनो बोरैबा जायोना एसे
औ बुरजाबासो मोजां जायोना
औ गोजान ना जायगाया
ब्लक भिडिअ बानायनो मोजांथार जायो होमबाना
औ
खासफिराव ओरै बरफआव उन्दुलायनानै माबा भिदिअ बानायसै रिल्स। मोजांथारनो माथो जायगाया।
मोजाङालाय मोजांनोलै थांफेराखैना आंबो खनसेहाय थांखांबाय थांखांनायालाय होमबाबो बावबायलै गोबाव जाबायना।
आंथ' थांफेराखैनो दाबो।
औ खामानि दंमोन ना माबा मोनसे खामानिनि थाखायसो थाङो।
औ
मोजां मोजाङालाय जायगायालाय गुसुथार
मोजांनो माथो जायगायालाय खोनालाबायदोंसो आं
औ
थांनाय नायनोसै खेबसेसो थांफेरनो मोनखायाखै र'
औ जि जेकेटफोरा गांनै गांथाम थारनांगौलै बिराद गुसु जायो
उम गस्लाफोरा गांथाम गांब्रै गाननांगौथ' आरो
औ थांनायालाय थाङो बेराद मानसि थाङो।
थाङोथ' आरो मालाय
आरो जारला मेरला बाइकफोरजों थांनो हालालै इफोराव हिमालया हिमालया दाउकफोरबासो थांनो हायो इयाव
ओहो औ।
जानला मोनला बाइक बाद हो स्कुटिफोरथ' थांनो हाया एयाव मानखोनोनो हानो नागेरनाय नङा।
बाइकफोर मोजां जानांगोन हिमालयाफोर।
औ नोंथांना मा बाकमोनलाय?
आना दिउकसो।
औ।
नोंथांनालाय?
आंनाबो माबासोलै ओइयो एक्सपालसो। ओमबायना जिथिबो दं आरो सेकेन हेन लानाय।
एक्सपालाथ' बरियाबावसो हाजोफ्राव मानखोलाबायनो हायो।
औ जितिसो लानो नागिरदोंमोनलै सेकेन हेन सोंहैदोंमोन।
सेखेन हेन आरो।
आंहा दा लानो हाथ'आलै फैसाफोरनि फ्रब्लेमथार।
औ एबो नङालै जायो।
उनावहाय मा जायो र' फैसा मोनबा लानोसै फैसा मोना
नोंसिथिं रावबो थांथारा ओमफाय ना बिसफोराव?
हा?
रावबो थांथारा?
खोनायाखै नोंथां?
खासमिरफोराव रावबो बेरायनो थांथारा नामा होनदां?
जोंथिंजाय?
औ।
थाङालै मालाय फरायस-फरायजोबोना ओंखायनो थांनो थाङाखै।
अह।
मोजाङैनो दं दा नोंथां न'खराव
मोजाङैनो दं दंनायालाय
औ
नोंस्रालाय बोरै
बिदि जेंनाबो दङ दंनायालाय बिदिनो बरथमान
औ गामिफोराव खैजनसो दं नोंसोरना न'आ गिदिर नामा नोंसिना गामिया
थार्टिटुसो दं
अ थारटिथु दं होनबा उम
एयाव
ओ जोंना बाथौ गोजा माबा दं आरो जोंना फर्टिओइट दं
फरटिओइट बे साबानो माथो एसे जोंनिफ्राय
औ एसे दंसाबो
बाथौगोजा होनदों नामा
उम बाथौ गोजा जोंना नोंसिनालाय ब्रह्मफोरा बांसिनना बाथौफोरा बांसिन
जोंना ब्रह्मफोरा बांसिन नोंथां
अ
बाथौफ्रा खम आरो इसे ब्रह्मफोरा बांसिन जोंखै
हो?
बाथौफोरा एसे खम आरो होनदां।
जायोलै
मास मोनसे थाना होलांसैना कश्मिरावहाय
मा जायो न'आव गासिबो दंजोबो
दंजोबो दंनायालाय ओं
उम
दा माइ गायनांगौ गैथ'थाराना
उम
दङ न'आवनो
सानबेसेजों मोनफैगोनथाय कश्मिरावबा बेरायनांगोना एसे जायगा
उम
एसे जायगा बेरायना फैनोसै बेलेग बेलेगाव
जागोन नोंथां।
दे होमबा नोंथां।
ओं ओं दे।